हेलौ नोंथां अ नोंथांनो दसे सम रायलाय जागोन ना आं नोंथांजों इन्दि एम्फौ फिसिनायनि सोमोन्दै रायज्लायन सानदोंमोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ फोरमायनायाय।
नोंथाङा इन्दि एम्फौ फिसिनाय होनब्लाथ' बे इन्दि एम्फौ फिसिनाया जाहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा
औ।
बेफोरखो फिसिबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो बे हन्दि एमफौ एमफौ फिसिनो थाखाय जोंनो जोलैनि गोनांथि जायो।
औ।
आरो बे जोलैखो जोलैखौ ओं बर'फ्रा जेब्ला एम्फौ फिसियो एम्फौ फिसिनाय समाव गोमोन हर ओंखारखारनाय समाव बे एम्फौ एम्फौ गोमोनखो जोलैनि थाखाय दोननाय जायो आरो। बेखौ फिथोब थेबहोनै बे फिथौफोरखौ माला सुनानै आलायनानै दोननाय जायो।
औ औ।
आरो बे आलायनानै दोननाय एम्फौ फिसोबनि सिंङाव थानाय एम्फौफोरा खान्थावख्रि जानानै एबा गोरलै जानानै सिखि सिखिरिनि मुं लायो।
औ औ।
बे सिखिरिया जो आरो जोला महर लायो। आरो बे सिखिरि जो आरो जोलानिफ्रायनो बिदै जोनोम जायो आरो। जोनोम जायो आरो बे बिदैया सम बायदियै एम्फौनि म हर लायो गावनि सम बादियै एम फौ खमैबो जिबा सानसोनि उनाव बियो एम्फौनि महर लायो
औ औ
बेनि उनाव
औ
बै एम्फौ गोरलै जानाय समावबो बै एम्फौ एम्फौनो थाखाय आदार महरै इन्दि बिलाइ गोरलैखौ बाहायनाय जायो
औ औ
ओ बे इन्दि बिलाइ गोरलै बाहायो आरो गोरलैनिफ्राय एसे देरनानै गुफुर जाहैयो आरो बे समाव इन्दि बिलाइखौ गोरलैनिफ्राय एसे गोरासिनखो बाहायनाय जायो बेबायदिनो एम्फौआ
औ
देरो आरो मोनसे समाव एम्फौआ लोमजायो बे लोमजानाय स समाव एम्फौआ बिलाइ बारा जाबाङा नाथाय लोमजा खांनायनि उनाव एम्फौनो गोबां बिलाइनि गोनांथि जायो आरो एम्फौआ देरनाय लोगो लोगोनो बर' आइजोफोरा बै एम्फौनो थाखाय दान्दाफोर खानानै आरो दख'ना दख'ना सुरिफोर खाना होनानै बेयावहाय दान्दाहायाव खानाय एम एम्फौ बिलाइयाव फिथ एम्फौफोरखौ बाहोनाय जायो आरो बेबायदियैनो एम्फौफोरा बिलाइखौ जानाय जायो जानाय जायोबा जायो आरो बे बादिनो एम्फौआ लोमजाखांनायनि उनाव गोबां बिलाइनि गोनां जायो होननानै आं खांनो बुंखादोंमोन आरो बे बेदिनो बिसोरो गोब बां बिलाइ जायो आरो बेदिनो देबनानै गोमोन फैजेनो आरो बेखौ आरो बे गोमोन फै-फैनाय समावबो एम्फौ गोमोनफोरोखौ
औ
एम्फौ मोननायखौ जोङो मोनथिनो थाखाय जेब्लाबो एम्फौ खो जोङो जेब्ला आखाइजों खुलेदनानै नायगोनाब्ला बै एम्फौआ ज्रब स्रब गाबनायखौ जोङो मोननो हायो आरो अब्लानो जोङो बे एम्फौआ मोनबाय होननानै जोङो मिथिनो हायो। आरो बे गोमोन गोमोन जानाय एम्फौफोरखो मोखोना बिलाइ थालिर बिलाइ गोरान थाइजौ बिलाइ थाइजौ बिलाइ बे फोराव बाहोनानै फिथोब थोबहोनाय जायो। आरो बे फिथोब थोब होनायनि उनाव सानथामबा सानबानि उनाव बेखो फिथोबनिफ्राय दिहुननाय जायो। आरो फिथोनिफ्राय दिहुननानै बेफोरखो फाननायबो जायो। आरो बर' आइजोफोरा जायो जानायखौ जों आब जोंनि मोनसे दोरों जानाय आदार हिसाबैबो जोङो एम फौखौ जोङो मोननो हायो। आरो बेबायदिनो एम्फौ फिनाय एम्फौखौ फिसिनाय जायो आरो। आरो बे एम्फौखौ फिथोबनिफ्राय दिहुनखांनायनि उनाव बर'फोरा बे एम्फौ फिथोबजोंनो बर'फ्रा खुन्दुं लुनानै फुरा जि दाना गाननायखौ जोङो नुनो मोनो। आं बर' बर'फो फोरनि बर' आइजोफोरनि एम्फौ फिसिनायनि सोमोन्दै बेसांखिनिखौनो मिथिगौ। नोंथाङा बेनि सोमोन्दै जानांगौखौ बांसिनै मिथिगौ। नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथांनि बायदि मा बायदि फिसिनाय जायो?
औ औ। इन्दि एम्फौ फिसिनाया जोंनि बर'फोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो माने दोरों फिसिबोनाय मानो होमब्ला बै इन्दि एम्फौ फिसिनायनि गेजेरजों जोङो बे एम्फौनिफ्राय माखासे जोङो खनदों
औ
थाखाय माने माखासे खुन्दुं दि हुनना लानाय जायो ओंखायनो जोङो इन्दि एम्फौ फिसिग्रोनाय जायो मिथिबायना नोंथां आरो जों मालाबा इन्दि जि दानाय थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो माने बै इन्दि एम्फौ फिथोबनिफ्राय खुन्दुं लुनानै माने सिखौ दानायखौ बुजियो मिथिबायना नों
औ औ नोंथां ओं
इन्दि एम्फौ फिसिनाया जादों जोंनि ओ जु आरो जोला थायो
औ औ
जु इन्दि एम्फौआ माने जोंनाव माने बिदै होयो जेबोला सिखिरिया बिथुनिफ्राय माने बायजोआव अंखारबोयो। मिथिबायना बे समाव माने जोलाया सिखिरिजों मा खालामो बियो गोरोबलायना जो सिखिरिया जोंनो माने बिदै होयो।
ओउ ओउ नोंथाङा
बिनिफ्राय बिदै दैनाय समाव जेब्ला बियो मा खालामो गुबुन मुवाफोरजों दिन्दां होनानै बेयावहाय माने मा खालामो बिदैखौ दैयो। होन नांगौ। बे जु बि जु। इन्दि बखौ मिथिबायना नोंथां।
औ नोंथाङा।
सिखिरिया जेब्ला थुग्रा थुग्रा बिदै दैनानै ओह दोननायखौ मा खालामनांगौ जों बुथुमना सिथि गोदुं जियाव मा खालामनांगौ खाथाबनानै बेखौ। दोनन नांगौ मिथिबायना बिनि उनाव बियो। बियो गाव बियो गावनि समनि सम फारियै मा खालामो बिदैखौ मोनसे समाव एम्फौ जानानै अंखार बोयो थिबायना नोंथां।
औ नोंथां औ औ।
बिनिफ्राय मा खालामनाय जायो गोरलै एम्फौखौ जो धुल खालामनाम मा खालामो जोङो इन्दि बिलाइ। गुरनै जाहोनानै दोननो नांगौ मिथिबायना नोंथां बेनि उनाव मा खालामो संग्रायाव दोननानै मा खालामो बिलाइ गोरलैखौ। जोङो जाहोना। फेदेरना गिदिर खालामो मिथिबायना
औ औ नोंथाङा
बिनिफ्राय बिनि उनाव बेखौ गुस्लाय होलांना देरहोलांबायथारो आरो बियो बेबायदिनो देरलांबाय थायो नोंथां ओ जेब्लाद देरनानै बियो बिलाइ गोरा जान' हायो माने बिलाइ जानो हायो जेब्ला बै एम्फौफोरा अब्ला इन्दि बिलाइखौ मा खालामो जोङो आथुम खानानै दान्दायाव सैनानै एम्फौनो जाहोनो नां
अ अ नोंथां औ
अब्ला बियो बे समाव मा खालामो बिसोरो गोरस्लायोनो अब्ला बांद्राय आग दार जाया बिसोरो माने एम्फौखौ बेइ दि दोरस्लायनायनि उनाव बिसोरो मा खालामो मुखुब आदार जायो मिथिबायना लुप लुप बिनि उनाव देरलांबाय होयो बियो मिथिबायना बेनिफ्राय इन्दि एम्फौआ जेब्ला जाफुंनाय समाव गोबां इन्दि बिलाइनि गोनां जायो माने बै जेब्ला जाफुंनो हानाय जायो
औ औ
जोंनो मा नांगौ गोबां माने इन्दि बिलाइनि गोनांथि जायो मिथिबायना औ बेनिखायनो मा खालामो बेनाव थौजासेै इन्दि बिलाय जाहन नांगौ
औ नोंथां औ
मिथिबायना नोंथां औ बिनि उनाव मा खामनांगौ बिसोरो बिलाइ बिलाइ जानाय बै देन्था एबा हि फोर खौ मा खालामनांगौ जोङो सिबस्राना गारनो नांगौ मिथिबायना नों औ अब्ला थामफु मोसरुम आरो गुबुन एम्फौ एनलाफोराबो हाबनो हायै औ नोजोर होनो नांगौ थिबायना नोंथां
औ नोंथां औ
मुदुमफुंनाय बा पाउदार जेरै जों फुननाय जायोना? थाव मुं दुमाव थाव फोनाय बेनिफ्राय थाव
औ औ
माने गुबुन मुवाफोर
औ
मोनामनाय मुवाफोरखौ जानगाराव दोननो नांगौ मिथिबाय ना?
औ नोंथां औ
फौवा थैयो होननानै
औ औ नोंथां औ
बेबादिनो मा खालामो जोङो सानद' एबा सानस्नि जानायनि उनाव जोङो बिनि फिथुबखौ थुबन' जायगा नायहगिरनानै मा खालामो मानसावो बिथियोना औ बे एम्फौफोर खौ आखाइयाव लानानै उनाव मा खालामो जोङो लासै लासै सुमावना खोमा खाथियाव स्रब स्रब होननाय सुदोब खानो मोनो माने बि इन्दि एम्फौखौ मिथिबाय ना नोंथां औ बि बेनि उनाव मा खालामो अब्ला जोङो मा खालामो बेखौ लोखोना बिफां एबा थालिर बिलाहि गोरान दङ जे एबा खान्थाल दालाय लानानै जोङो हाथुमना एम्फौ गोमोनखौ हमनानै दन्द नांगौ मिथिबाय ना नोंथां।
औ नोंथां औ।
समाव आदार जानायखौ माने बिसोरो नागारो एम्फौफोरा औ बे समाव एम्फौआ माने जालियाव जायगा लानानै मा खालामो बिसोरो गावनि सलेरनि सिङाव थानाय प्रटिन गोनां बे खुदैनि बेजे मुवा दिहुनगारो बेखिबायना नोंथां आरो बियो लोगो लोगो बार मोननानै गोरा जानानै खालामो इन्दि बिजे एबा खुन्दुंनि। महर लायो। खोनादोंना नोंथां औ बिदिनो एम्फौआ माने गावनि मोदोमखौ। इन्दि बेजेेंजों सोररिगिदिं खुबनानै लायो। मिथिबाय ना नोंथां औ बे रोखोमनि। नायखौनो फिथोब होननानै बुंनाय जायो। दा मिथिबायना। औ नोंथां होनबा दिनै बेसेबांआवनो दोनथनोसै नोंथां औ। दे।